हेल'?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओरैनो दङब्ला जोंहा एसे सावरायलायनोसै आरोबाव।
औ सावरायजागोन दे नोंथां ओं।
ओं। जोंहा सुबुं माहारिया खायसे गोमोथाव गोमोथाव बायदिसिना बेसाद दिहुनगासिनो दङ, नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि सायावनो नोंथाङा एसे बेफोरनि गाज्रि गोहोमनि बागै मा माया गाज्रि गोहोमाव गोग्लैगासिनो दं एसे नोंथाङा बुंफ्रबनानै होलांदो लासै लासै होनलबानो जाबाय नोंथां।
औ जागोन जागोन। दा जेनेबा मानसि माहारिनि गोमोथाव गोमोथाव बेसाद दिहुननाय बा जों मान सानफ्रोमबो मेगनजोंनो नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां मा माखासे जिरादफोरखौ जेनेबा औ औ। औ जेरै गारि मथरफ्रावबो माने गोबां गाज्रि गोहोम गोलैनाय दङ' नङा होमबा जेरै गारियाथ' फार्स्टआवनो जेनेबा पलुसन खालामखायो बेथ' एक नाम्बार थाखाबाय ने।
उम नोंगौ।
बेनि गेजेरजोंनो माने गोबां एयार पलुसन जायो आरो जेनेबा गा ओरैबायदि दाथ' गारि मथरनि बिबाङा बांनो हमबाय।
उम।
ने गोबां पलुसन जायो आरो दा आरो बेनि अनगायैबो दा जेरै जों हमना लाबाय आं जेनेबा बर'फोरनि गेजेरावनो हमनानै लाथ'बाय जेनेब्ला दा बर' लाइमोनफ्रा माने गारि बा बाइक नङा होमबा ओरैबायदि माने बाइकनि मोनसे माबा फैबाय बिसिनाव जेनेबा सक फैबाय जेनेबा गारि लानो लुगैनाय बाइक दा गोदान गोदान लाइमोनफोर जेरै मेट्रिक पास जानानै फैगोदान गथ' ओन्दै ओन्दै लाइमोनफोर
औ नंगौ।
माने बिसोरो दा माने जेब्ला बिदि मेट्रिक पास जायो माने न'आव बाइक बिनाय मोनसे बिसिनाव कालसार फैबाय जेनेब्ला मेट्रिक पास जाबाथाय बाइक नांसिगौ बा मबाइल नांसिगौ। बिदि मोनसे फैबाय आरो दा बिदि लानाय लोगो लोगो माने बिसिनि माखासेफ्राथ' माने गोबाङानो बरबाद जाबाय जेनेबा बिदि बाइक फोर लानानै बिसिनि लाइफआ फरायनायाव गोसो गैला बाइकआबो माने ओरैबायदि लायो उनथिंजाय माने माबा गैयै मा होनो मादगार गैयै जायैबाय। बेफोरजों माने बिसोरो सालायनायाबो लिमिट गैया माने गोबां जिउ खहा जाबाय आरोना जेनेबा ओन्दै ओन्दै लाइमोनफोरनि बिदि गारि मथर लानानै।
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ दा सेकेण्डआव फैबाय मबाइल
उम।
मबाइलखौबो लायो बेनिफ्राय मा जायो अनलाइन गेम गेलेयो नङा होमबा पाबजि, फ्रि फायार।
औ।
मबाइल लेजेन्ड बिदिनो गोबां दंबावो आरो दा बेफोरनि गेजेर जों माने टाइमा गोबां नस्थ' जायो।
नोंगौ औ।
औ बे थाबाय आरोबाव बिदिनो मा होनो जेनेबा गोमोथाव जिराद हिसाबै आरोबाव
जोंहा ससियेल मिडियाखौनो हमजायो नोंथां बेबो मोनसे माने जेराव जों बायदिसिना गावनि फट' फट' नङा जेलाय गावनि समखौ माने बेवहाय रिल्स नायनाय बा बायदिसिना ओ भिडिअस नायनाय बेफोराव माने सम थाङो आरो जोंनाबो। जेराव जों बेफोराव सम होआलासिनो जों गावनि बिमा बिफाखौबो जों मदद होनो हायोमोन आरो। खामानिफोराव नङा होमबा? बा बिमा फि बिफाफोरजों जोङो दसे जिरायफानानै बायदिसिना खोथा सावरायनोबो हागौमोन जोङो। जेराव जों भिडिअ' नायालासिनो थायोमोनबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदि गोहोमफोरा गोलैयो आरो जेनेबा गाज्रि गोहोमफोरा।
औ
दा बेनि बागैबो आरो दंबावोना नोंथां
औ नोंथां दंबावो औ
बुंलांदो एसे
दा आरो बेनि अनगायैबो नायोब्ला माखासे बिथिंफोरखौ मोनबावनो हायो जेरैहाय मा होननानै बुंगोन जेनेब्ला नै बुस्थुखौ एसे नागिरना मोना मोना जादों माने नों
औ नोंथाङा आं बुंनानै होनोसै दा जोंहा नोंथाङा बुंबाय मबाइल सापस मबाइलनि थाखायनो जोंहा मा उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोसोथोलायनाय गावनि फरायनायखौ गारनानै उन्दै उन्दै बैसोआवनो माने गोसथोनानै हाबा जानानै गावनि ओ जेनेबा फरायनाखौ दोनथ'नो गोनां जानाय बेफोर मोनसे गोहोमा बै मबाइलनिफ्रायनो फैदों होननानै सानजायो आरो नोंथां मा थिक बेफोर मबाइलफोरा गैयामोनबा बिसोर सासेया सासेजों सानफ्रोमबो रायल्लायबाय थानो हानाय बेफोर सुबिदाफोरा थानाय नङा बायदि मोनोमोन आरो नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ औ
दा बेजों लोगोसे जोंहा नोंथां बाइकखौनो बुंबाय बाइकआबो बेजों बेजों बेनिनो मोनसे मा होनना बुंनांसिगोन जोङो गोहोम गोलैनाय आरो दा बाइक थानायनि थाखाय जोङो मा जादों सासे सुबुङा गाज्रि जालांदों जेरैबायदि माबा मोनसे गाज्रि बेसादखौ लायनो थाखाय बाइकनि गोनां थि जायोना नोंथां नङा होमबा बेयो बायक थाब्ला मा बेसेबांबा गोजानबाबो बियो थांनानै लाना फैनो हागोन आरो जेरैबायदि जोङो गानजाफोरखौनो बुंबाय नङा होनबा आफिंफोरखौनो होनबाय बेफोरखौ लायनो थाखाय बिसोर बिसोर सोलोंनो मोनो आरो बाइकफोरजों बा बायदिसिना बुस्थुफोर थायोब्लाथाय नङा होमबा
औ
दा बैफोर टेक्न'लजि गैयामोनबा बा बैफोर बाइकफोर गैयामोनबा हयथ' बै गथ'आ बा मोजांबो जानो हागौमोन न'खर न'आव थाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ
दा बिदिबो होनजायो आरो दा बिनि मोजां गोहोमफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होलांदो मोजां गोहोमफोरबोथ' थानो हागौ
मोजां गोहोम होनब्लाथ' माने गोबां दं जेनेबा मबाइलनिखौनो बुंग्रोनोसै आङो जेरै मबाइलनि गेजेरजों जोङो दाथ' मबाइलाव माने गोबां मोजां मोजां जेरैहाय गुगोलफ्राव जेनेबा नों फरायनो लिरनाय जेनबा सास स्टुेन्टनि खोथाखौनो लाबाय आङो सासे स्टुदेन्टा माने मबाइलाव बा गुगोल बा जेरै ए आइ बा आरो मोनसे मा दंबावोलाय नोंथांबो सादे ओ मामोन लाय साटजिफिटि
नोंगौ नोंथा साटजिफिटि
बिनि गेजेरजों माने गोबां एन्सार कुइसन बा गावनि नांगौ जानाय बा माखासे माखासे मिथियै खोथाफोरखौ माने बेफोराव सार्च खालामनानै जों गोबां मिथिनो हायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
आरो बेनि अनगायै जेरै जों ससियेल मिडिया बेखौबो जों जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला माने दैलि जेनेबा निउस बा मोजां मोजां रादाबफोरखौ जों माने मबाइलनि गेजेरजोंबो मोननो हायो
औ
आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय दा जेरै माने गोबां गोजान जायगा जेनेबा जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरखौ खौरां लालायनाय
मे माखासे समावथ' माने जेनेबा थांब्रब फैब्रब हाया नङा होमबा गोजान जायगानि थाखाय औ बेफोराव जेनेबा खौरां लानो हायो आरो माने मबाइला माने ओरैबायाददि मोनसे मोजां जेनेब्ला मा होनना बुंगोन बेखौ मोजां माने मानसिनि सानफ्रोमबो जिउआव माने थांना थानायाव माने गोबां हेल्प होयो आरो जेनेबा मबाइला
औ
दा बिनिफ्राय आरो फैलायबाय जेनेबा गारि नङा होमबा गारि बा बाइक बा गारि मथर
उम
दा बेफोरखौबो जेनेबा बांसिनानो मालाबा समाव माने ओरैबायाददि आरजेन्ट सम जान होयो जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय
नंगौ थारनो
गारिफ्रा माने बाइकफ्रा माने गोबां हेफाजाब जायो आरोना
ओम
औ बेनि अनगायै नोंथाङा आरोबाव माखासेफोर जेनेबा बिदि मोजां गोहोमफोरखौ मिथि थब्ला बुंनो हागोन नामा नोंथां एसे
दा बेनो खोथाया नोंथां बुंबा मबाइल मबाइलनि बागैनो आंबो एसे बुंबावनोसै आरो नोंथां
औ
दा मबाइला जोंनिया बैयावबो मोजां जायो जोंहा खायसे पिडि एफ फाइल होायोना नोंथां
औ औ नंगौ औ
बेफोर पिदि फाइलफोरखौ जोंहा बिजाब महरै जेनेबा पिडि एफ फाइल बान्ना लानो हायो जायखौ जोङो बे मबाइलाव सेभ खालामना लानो हायो आरो नोंथां
औ औ
दा बेनि गेजेरजों जों दाबसे जायगानिफ्राय जोंब बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो जों गावनि बिजाब गििर गिलिर गिललि बिजाबफोरखौ जोंङ लानो थाङालासिनो जोङो बे मोनसे मबाइल फिसायावनो लानो थांनानै जोङो फरायहनोबो हायो बा नायहैबाय थानो हायो आरो नोंथांा
औ औ
जायखौ जों बुङो इबुक बा इ पेपार इ बार होनबाथाय जोंना निउस माबाया गेलेबाय रादाबा गेलेबाय नङा होमबा
औ औ
बेफोरखौ जो नायनो हायो आरो बेनि थाखाय जों मोजां आरो बे मबाइला लोगोसे दाना मा होनना बुङो आइपेड ओंखारबाय
औ
आइे आइभेटफ्रा जोंना फरायनायनि थाखाय जोबोद मोां नङा होमब नोंथां
औ नंगौ
दा बेफोरो सोलोंथाइनि फारसे जोबोद मोजां आरो आइपेडजोंोंथ' गोबां खामानि मावनो हायो सावगारि आखिनो हायो नोंथां आइपेडजों
औ
जोङो ओमफ्राय गोरलै नट्स बानायनो हायो सावगारि आखिनानै बेवहाय गुगोलनिफ्राय डाइरेक्ट इमेजखौनो थिखांना कपि खालामना लाबोनानै मोनसे नटबुकाव ग्रोब साफायनानै दोनफैनो हायो आरो माने बेनिफ्राय नोङहा बे इमेजावनो नोङो मा लिर लिरनांगौ लिरना गासिखौबो लिरलांजोबनो हायो आरो माने बे आइेट फुरा बे मोनसे जोबोद मोजां लोगोसे दाना लेपटप जायखौ जों बुङो बर'निथ' राव गैया बे लेपटपा आं दासिम बेबो मोनथ'वाखै ओमफ्राय बेखौ बे बेथ' जोबोद मोजां। बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरैबायदि जोङो। भिडिअ मोनसे इदित खालामनाय नङा होमबा नोंथां फट' मोनसे इदिट। खालामनाय जोबोद गोरलै राहानो हायो आरो नोंथां।
औ औ
बेवहाय माने गिदिर गिदिर फाइल्सफोरखौ सोनानै दोननो हायो। जिबि जिबि फाइलफोरखौ सोनानै दोननो हायो नोंथां बेनि थाखाय बे जोबोद मोजां। लोगोसे बेजों प्रजेक्ट बायदिसिना गिदिर गिदिर प्रजेक्टफोर सालायनो हायो जायखौ बुङो जों पिपिटि। प्रेजन्टेसन खालामनाय नङा होमबा नोंथां बे। लेपटप बायदिसिना नङाबानो मानो जाया आरो लेपटप मानि थाखाय मोजां बेखौ जोङो। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिमबो लांनो हायो नोंथां।
औ औ
बेनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां आरो दा गोदो बेनि सोलायै जोंहा गिदि गोदो मा दं पार्सनेल कम्पिउटार दंमोन आरो पारसनेल कम्पिउटारखौ' जों लांनो हाया नालाय। दा बेनि सोलाय गोदान टेक्न'लजिनि जायखौ जों बुङो लेपटप।
औ
बेखौ बाहायनाय नुयो आरो गोबाङानो बाहायो आरो
औ
बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा मा होनना बुङो जोङो वाट्स खरि होनना बुङो जों जायखौ
औ औ
बेफोरबो मोनसे गोमोथाव बेसाद नङा होमबा जों जायखौ जोङो। मबाइल ज मबाइल गैयालासिनो जोङो बेखौ जों समखौ जों नायनो हायो। बे घरिनि गेजेरजों। दा आरोबाव। जेनेबा बेफोरबायदि गोबां गोमोथाव दङ जायखौ जों बुंनो हायो जेनेबा लाइटखौनो बुंनो हायो जों लाइटआ मोनसे गोमोथाव। जायजोंनि थाखाय मोजां खामानियाव हेफाजाब होयो आरो नोंथां।
औ
गोदोनि समाव जोङ माजों थायोमोन अरजों दानि समाव जोङो फरायनोबा माबा मोनसे। खालामनो थाखायबो जोङो लाइटआ जोबोद मोजां खामानि होयो आरो लाइट गैयाब्ला माने मालाबा समाव खोमसि खोमसि मोनो आरो।
औ।
थानो सुखवा सुखुवा नङा होमथां।
औ नंगौ नथां औ।
औ। दा बेनि बागै आरो नोंथां बुंनोबा बुंजासिगोन आरोबाव।
आरो बेनि बागै जेनेबा जों। मा होनगोन जेनेबा न' लुनायफोरावबोथ' नुयो नङा होमबा जेरै गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायनाय
औ नंगौ
बेफोरखौ साननानै नायोब्ला माने आसरित जायो आरो जेनेबा गंसे। बिल्डिं माने बेसेबांबा गोजौ गोजौ जि थाला नैजि थाला। बेफोरबायाददि बानायनाय टेक्न'ल'जिफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो बेसेबांबा गोजौआव जेरै एसेबां गिलिर गिलिर माने बाला अन्थाइ सिमेटफोरखौ बोरैहाय लांनो हायो नङा होमबा नोंथां नायोब्ला।
औ नोंथां
बेफोर टेक्न'लजिफोरखौ नायोब्ला माने गोदान मुगानि माबाखौ नुयो आरो जेनेबा दा गंसे न' लुनायावबोथ' नों मानसिया जुदि बेखौ बाला अन्थाइफोरखौ जुदि थिखोना लांनांगौब्ला बेसेबां सम लागोन नङा होबा बे ओरै बायदि गोजौ गोजौ बिल्डिं आवहाय
हानाय नङा बायदि नुखायो आरो नों
औ औ औ दा बेफोरखौ नाय माने मेसिननि गेजेरजों माबायदि बोखानै लांनानै माने ने बेसेबांबा गिलिर औ औ गोरलैयै बाहायनो हायो
ओम दा होमबा नोंथां लाखिस'लायनोसै नामा बेखौ दसे सम
औ औ जागोन दे नोंथां
उम